नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ।
गोजोन फुंबिलिनि गाहाइ हामलायहरनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां औ आंबो आंनि आंनि - नोंनिसिम आंनिसिम आं नोंनि मोजां हामलायनायखौ आंनि गोरबोनिफ्राय जासिहननाय थायो नोंथां औ।
दायो नोंथाङा फ्रियैनो दंथ'यो ना?
औ दङ नोंथां औ औ।
नोंथाङा फुंनि जामुंखौ जाखांबायमोन?
औ जाखांबाय नोंथां औ आरो नोंथाङालाय जाबायना जाथ'आखै नोंथां?
जाखांबाय नोंथां जाखांबाय। नोंथांनि देहाफोरा दा मोजाङै दंथ'यो ना?
औ नोंथां दंथ'यो औ औ इसोरनि अननायाव दंथ'यो। नोंथांहालाय नोंथाङा माबादि देहायाव दंथ'यो?
आंबो मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां। इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। दा नोंथाङा
औ औ बुं दे औ नोंथां दे।
दा नोंथाङा आंनो नोंथाङा जे सोहोराव थायो
ओ ओ औ नोंथां औ।
सोहोरनि संसार जानाया माबायदि नोंथाङा आंनो दा दसे सम होनानै गुसुङैबाबो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन हागोन हागोन। औ बिदिब्ला आं जागायनोसै नोंथां।
औ दे जागाय दे नोंथां दे।
ओ जोङो दा गामि स सहरनि संसार जानायखौ एसे बिजिरलायनानै सावरायनोसै। गिबियावनो आं जागायनोसै ओ जोङो संसारावहाय ओ स-सहरावहाय ओ बेबायदिनो गो-गोबां रोखोमनि न' बां गारि भहरा आरो हान्थामेला बेफोरबायदिखौ जोङो गोबां रोख गोबां नुनो मोनो आरोना नोंथां सहरावहाय।
औ आरो जोङो सहरावहाय गोबां खामानिफोर मोननो हायो। जेरैहाय दखान खुलिनो हायो आरो बेबायदिनो ओ गोबां रोखोमनि खामानिफोर ओ जेरै गारि मेकानिक्स आरो खानाय सिननायफोर दखान होनानै जानो हायो जोम गानग्रा जोमग्राफोर दखान होनानै जानो हायो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि रां आरजिनो हायो आरोना नोंथां बेफोरखौ होनानै आरो जोङो सोरोफोरावहाय बेबायदिनो गोबां रोखोमनि कर्सफोर होनानै जानो हायो जेरै कम्पिउटार दखान कम्पिउटार कर्स बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ गावनिनो मोनसे गिदिर गिदिर फेक्टरि खुलिनायजों लोगोसे गोबां आरो बेबायदिनो खामानिफोर सोनानै होनो हायो औ। आरो जोङो सहरावहाय ओ गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि न' बांफोर लुनानै गोबां रोखोम सुबुंफोरखौहाय मा होनो रुम रुम भारा होनानैहाय दोननानै गावनि संसारखौहाय फेदेरलांनो हायो आरोना नोंथां
औ औ नोंथां औ
आरो बेबायदिनो जोङो गामियावहाय सहरावहाय गोबां रोखोमनि ओ सुबुंफोरखौ थाफैनायजों लोगोसे मा होनो गावनि
सहरावहाय सहरावहाय गावनि थासारि थासारिफोरखौ दिन्थिफुंनो दिथि नो हायो लोगोसे बेनि गेजेरजोंनो सह आरो नोंथाङा गामिनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा आङो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
अ हागोन नोंथां हागोन
बिदिब्ला फोरमाय हालाय नोंथां
नोंथाङा जे सोहोरनि संसार जानायनि बागै आंनो फोरमायलांबाय नोंथाङा गावनि बुजिनो हानायखौ फोरमायबाय आरोना नोंथां
अ अ
नोंथाङा मोजाङै रोङाखैबाबा आंनो जा हादों बुजायना होनो हाबाय आरो नोंथां दा नोंथांनिसिम आं गामिनि संसार जानाय बा थांना थानाय
औ
बेफोरनि बागै आंनि रोंगौथि जा हायो जा बुजिना मोनदों बेखौ फोरमायनो होननानै आं थांखि लाबाय आरो नोंथां
औ औ नोंथां दे फोरमायनो हागोन दे
दा गामियाव नोंथाङाथ' नुदों एसेबाबो जानो हागौ
अ अ अ
गामिनि ना संसार जानाया
औ
आबाद मावनाय
औ
हाजिरा मावनाय बेफोरनि सायाव सोनारो आरो नोंथां
औ औ औ
गामियाव नोंथाङा नुनो मोनगोन बांसिनानो आबाद मावनानै जायो नोंथाङा
औ औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ जेनेबा बोथोर बाय बोथोर जेनेबा दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय बेखौ बांसिन नुनो मोनो ना नोंथां?
औ औ औ नुनो मोनो औ नोंथां
मेसें बोथोराव जाहैबाय नोङो जोंनि जामुं जेरै मैगं थाइगं बेफोरखौ बांसिन गायनाय नुयो आरो नोंथां।
औ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ
जोंनि गामिनि संसार जानाया नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोङो बिफां लाइफां
औ औ नोंथां औ
गामियावथ' जाहैबाय नोंथां गेसफोरखौथ' बारा बाहायनाय जाया
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ
औ केसफोरखौ बारा बाहायनाय जाया नालाय नोंथां बिफां लाइफांखौ फांसेबा फाङै दानफायनानै बेफोरखौ बन हिसाबै जोङो जामुंखौ संनानै जानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा बुजिदों ना?
औ नंगौ बुजिदों नंगौ नोंथां।
ओ नोंथाङा सोहोराव थायो आरो आङो जाहैबाय गामियाव थायो नोंथां बेयावबो आबहावानि फारागथि नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथाङा नु-नुदोंना?
औ औ नुदों नुदों नोंथांं नंगौ नंगौ आलदा आलदा
सोहोरावहाय जेनेबा आबहावाया गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै जे नोंथाङा गारिखौ बांसिन नुनो मोनो होन्दोंना नोंथां?
औ औ औ नंगौ औ नंगौ
जेनेबा टाउनाव गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै कम्पानि कम्पानिफ्राथ' टाउनावसो बांसिन थायो आरो ना नोंथां बेनि थाखायनो कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बा गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैजों आबहावाया गुबुंले जायो आ रो नोंथां आरो दैमा दैसाफ्राव जोङो टाउनाव नायनो थाङोब्ला खोर जाला जे जों दुखान सुखाननि आग्लायनाय जिनिस जानाय मुवा पेकेट बेफोरखौ गारनाय नुयोना नोंथां? बेफोरजोंबो दैया गुबुंले जायो आरो नोंथां।
ओ नंगौ नोंथां
ओरै जों फारसेथिं गामियाव गामिनि संसारखौ नायनो थाङोब्ला जोङो बेफोरखौ बारा नुनो थाङा आरोखि नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
बेखायनो जोङो जे जेनेबा दैसा फिसा गामिनि दुब्लि गेजेरजों बा बबेबा मोनसे खनाजों दैसा फिसा बोहैलांनाय खाथियाव माइ आबाद बा मेसेंनि जा मैगं थाइगं जों मोनो गायनानै जों जायो जे बे फोरो फ्रेस माने थाजा मैगं जायो आरो रासायनारि हासारजों बानायनाय जाया आरो बियो
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ गामियाव मोननो हायो बेफोरखौ
जों आरो गामिनि संसार जानायाव जोङो बांसिन सोनारनायखौ नुनो मोयो। गावनि खामानि मावनाय बा हाबा मावनाय नंगौना नोंथां गामि ओनसोलाव बांसिन हाबा मावनायाव याव सोनारो ओ नोंथां बेनिफ्राय जोङो गामियाव नुनो मोनगोन सि दानाय
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय मोसौ फिसिनाय बेफोरो आरो नोंथां गामियावथ' जों बारा बिदिखौ नुनो थाङ ना नोंथां
ओहो ओहो नुवा सहराव नुवा नोंथां
नोंथाङा जे सहराव थायो नोंथाङा नुबोदों जानो हागौ जे जोङो जिब जुनार थोननायखौो सोहोर ओनसोलाव बारा नुनो थाङाना नोंथां?
औ नुवा नुवा नोंथां नुवा
अ जों गामि ओनसोलाव बारा नुयोना नोंथां?
औ औ औ औ बांसिनानो गामियाव नुथारो आ नोंथां
औ नोंथां थिग बेबायदिनो जे बिफां लाइफांखौबो जों सोहोर ओनसोलाव खम नुयो आरो नोंथां।
औ औ नोंथां औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
जोङो माने ओरै बुंनो थाङोब्ला फारसे गामि ओनसोलाव बिफां दानफायनायाब बारा बिबाङै जानो थाङा आरो नोंथां
औ औ औ
बेनि थाखाय जोङो बुंनो थाङोब्ला संसार जानायावबो आबहाव बा बारनि गोनांथि जायो
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां
दानि जुगाव नायनो थाङोब्ला बेनि थाखायनो आरो संसार जानायाव आरो नोंथां दानि बेलायाव जोंजे गरम बोथोर जायखौ जों गरम बोथोर होनो बेवहाय टाउन ओनसोलाव बांसिन गरम बिबांनि गरम
जायो गरम जायो औ औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
बिनि जाहोनानो जादों बिफां लाइफांनि खम आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ औ औ नंगौ नथां
गामियाव जोङो बिफां लाइफांखौ एसे बुरजा बिबांनि बा बारा बिबांनि जों एसेबाबो नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि थाखाय जोङो सोहोर आरो गामिनि गेजेरावबो माने आबहावा बेफोरनि पार्टसखौ नुनो मोनो आरो संसारनि संसारनि फारागथियावथ' बुंनो थाङोब्ला ब्ला जों आङो नोंथांनो आं जिखिनि हादों जे नोंथां
औ औ नों
बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनानै होदों आरो नोंथां नोंथाङाबो आंनो नोंथाङा जे सोहोराव ओमफ्रायो बेनि बागै नोंथाङाबो आंनो एसेबाबो सोहोरनि बागै फोरमायना होबाय थिग बेबायदिनो आंबो नोंथांनिसिम आं गामियाव थाहनायलै नोंथां आंनिफ्राय जा बुजिनायखौ मोनदों आं नोंथांनिसिम
औ औ नंगौ
फोरमायना होबाय आरो नोंथां
औ औ नोंथाङा दि आंनो गामियारिनि संसार जानायखौ बिराद मोजाङै नोंथाङा आङो बुजिहोनो हानाय गियान सोनानै होबाय माबायदि गामियाव संस सार जायो माब्रै थांनानै थायो माबायाव सोनारनो बेफोरखौ नोंथाङा गामिनि संसार जानायखौ मोजाङै आङो बिजिरनानै मोनफा मोनफा सोनानै होबाय आरो नोंथाङ नोंथाङा आंनो बिराद मोजां बुजिहोनाय रावफोरखौ लाबोनानै होबाय इजियैनो गोरलैयैनो नोंथांनिसिम बिराद आंनिसिम गोजोननाय थाबाय आरो नों
औ नोंथांदो आनिफ्रायबो गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांजों दसे सम सावरायनानै गोजोननाय थाहैबाय आरोखि नोंथां